औ खोनादों
खोनादों नोंथां खोनादों
औ खोनादों खोनादों नोंथांनो आङो मा माखासे बिथिंनि सायावहाय सावरायनो थाखाय आं नोंथांजों बे समावहाय दान्दिसे सम मोनगोन होननानै आङो आसा फारिनाय थाबाय बेजों लोगोसे औ औ औ औ जोङो दायो माखासे टपिकनि सायावहाय सावरायगोन बे टपिकआ जाबाय जोंनि माखासे जोंनि माखासे बर'फोरनि सायावहाय बा बर' माहारि बा बर' हारिनि सायावहाय माखासे जानाय लोंनाय जाय जानाय लोंनाया मोदों माने जाय जोङो जाय बुस्थुखौहाय जोङो जाय बेसाद बा जोङो जायाबा जोङो थांजों थानो हाया दा बे हिसाबै जोंनियावहाय माखासे बरफोरनि गेजेरावहाय माखासे बेबायदि माहारियारि सिनायथि मोनजानाय माखासे मैगं थाइगं दङ दाय मैगंफ्रा जोङो जाय मैगंफोरखौ जोङो खोन्थायोबब्ला बे मैगङा बर हारिनि होननानै जोङो फटकके जोङो सिनायथि मोननो हायो आरो दा बेफोर जाहैबाय जोङो फारस्आव दङ जोङो अनला खारै
नगौ नांगौ
जोङो गुबुना सोङोब्ला मा ओंख्रि जाबोदों होनो गया बुङो अनला ओंख्रि होनोब्ला बेखौहाय जोङो बर हारिनि माखासे ओंख्रि होननानै सिनायथि मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां आरो बेबायदि मैगं थाइगंफोर दङ बेबायदि ओंख्रिफोर दङ बेबायदि ओंख्रिफोरखौहाय नोंथाङा आंनो बेबायदि बर हारिनि असे माने ओंख्रि दाय ओंख्रिफोरा होनदों जोंनि सासे बर दोरोङारि ओंख्रि जोंनि बर ट्रेडिसनेल ओंख्रि होननानै जों बुंखनाय मोननाय जायो दा बेनि गेजेरावहाय गोबांहाय बेबायदि ओंख्रिफोर दङ नोंथाङा आंनो मिथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन आरो
हागोन नोंथाङा हागोन हागोन जेरै जोंओ बर हारिनि ओंख्रि होनोब्ला एबा जोंनि बर एबा बरआ मा मा ओंख्रि जायो माबोरै जायो होनोब्ला जों गिबियावनो नोजोर होनांगौ जोंनि बर हारिया गोद गोदायनिफ्राय बि माने खाथियाव थानाय अबेबा बारि बबेबा जाम्फै बबेबा हाजोफोर थायोब्ला बै समनिफ्रायनो माने जोंनि बर हारिया जेरै हाग्रानिफ्राय माने बै समावहाय जोंनि बर बर'फोरा माने बबेबा हाथाय बबेबा बाजार नै बैफोरनिफ्राय बायनानै लायनानै जाफैयामोन माने नोंथाङा
औ औ
औ बिदिनो गावनि बारि खनायाव मोननाय एबा बारि खाथियाव मोननाय जेरै बैफोर मैगं थाइगंखौ जायोमोन माने लाइक खिफि बेन्दों खिफि बेन्दों हमनानै लानो हागोन ायो खेरा खेरा दाफनि हमनानै लानो हायो ओमफ्राय माथिगालदाब बेफोरबायदि बुंनो थाङोब्ला माने हाग्रायाव मोननाय गोबां मुवा बेसादफोर दं आरो मैगंफोर जेरै
माने बुंजोबनो हाया आरो जेरै दिंखियाफोर ओरै बायदि गोथाव माने जोंनि गोदोनि बे आबै आबौमोना एसे जों
मिथिनाय बायदिब्ला एसे फोरमायलांनाय बायदिब्ला जेरै खिफि बेन्दोंफोरखौ आलुजों भाजा एवनानै जायोब्ला देहायाव माबा मोनसे लोमजानाय साजानाय एबा उसुबिदा दङब्ला माने गायो होननानैबो माखासे जोंनि आबै आबौमोना बेफोरबायदि खोथाखौ फोरमायलांदों आरो नोंथाङा
नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो माने जोंनि बर' हारिया ओंख्रिफोरखौ जाबोदों लोगोसे जोंनि बर'नि दोरोङारि एबा गासै ओ बबेबा माबा मोनसे फोरबो प्रग्रामफोर जानायफ्राव ओरैबायदि ओंख्रिफोरखौ बाहायो माने ओ जायखौ मंख'वाब्ला थानो हाया आरो ना फोरमाय सावरायाब्ला थानाया आरो जेरै अनला औ अनलाजों दाउनो नारजि अमा ओमफाय मेवाइजों दाउ सबायजों साम' माने ओरैबायदि जोंनि बर'नि ओंख्रि दं आरो बेनि गेजेराव आं नोंथांनो ओ मोनसे ओंख्रिखौ सो ए हाजोबाब्लाबो जा एक्सपिरियेन्स दं नैबे बेखौहाय नोंथांनो सेयार खालामनो सानदों आरो नों थां जेरै ओ ओ साम' सबाय साम' नैबेखौ ओरैबायदि जोंनि बर'नि मोनसे मोनसे फेभरेट होननानै हमना लानो हायो नोंथां नोङो जेरै बे सबाय साम'खौ माबोरै सङो होनोब्ला माने जोङो खाथिनि दैसा एबा बिलो दङब्ला जोंनि जोंनि बुरिसा एबा हिनजावसा फ्राय मान हिनजावसा मानसिफ्रानो लायोनालाय माने
खाथिनि बिलोफ्राव लायनानैहाय नागिरनानै लायनानै जेरै सानसे साननै बेखौहाय दैयाव दैयाव दोननानै एबा बाल्थिं एबा गामला नैबेफोराव दोननानै माने बेनि जानाय आदारफोरखौ माखासे खिगार होयो आरो नों औ हरसे नङाब्ला हरनै खि खिगारहोनानै बेखौहाय बै जायखौ बुङो दाखोन नैबे दाखोनखौ अबेबा
सिफटिफेन नङाब्ला बिजि खान्दाफोरजों बै दाखोनखौ बोखानानै गारो आरो
गारखांनायनि गारखांनायनि उनाव आरो बै ससे खिबु बिनि ससे बाहागो खौ दानस'नानै
आलदा खालामनानै माने बेखौहाय मोजां दैजों। सुयो आरो मोजां बेयावहाय ओरै। लिबुफोर होनानै मोजां सुयो आरो नोंथां बेखौ। आराम सुनानै लाग्रोनानै बेखौहाय माने। ओरैबायदि माने बैखौहाय बै स्टिलनि। गारबाफोरजोंहाय माने एरनाय जायामोन आरो नोंथां बै समाव। हाय माने गन। गनफोर जों जायखौ बुङो खादौ ओंखाम एरग्रा बै औवानि बानायनाय थायोना नोंथां?
औ नंगौ
खादौजोंसो एरोमोन आरो साम'खौहाय। जेन' बै ओ साम'नि बिखुङा गानानै थाबोआ बेनिखायनो बे खौ ओरैबायदि खादौफोरजों सारायावहाय थाव बानलु संख्रि साम ब्राम होनानैहाय मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरो नोंथाङा आराम गोबनो ओमफ्राय बेनि बेनि उनाव सबायखौ रुनानै लाग्रोयो रुनानै लानानै जेब्ला मोननैबो मोजां सबाया मोजां मोजां गेब्लेयो बे समावहाय ओ माने साम'खौ सबाय याव होसनफायो आरो नोंथां। होस'नानै बेबायदिनो ओ माखासे मोजां गोदौब्ला जेरै जोंनाथ' बाजार फोरनि मस्ला मस्लि बार बायनायखौ जायामोन नालाय गोदोनि समाव नोंथां। बेबायदिनो हाग्रायाव मोननाय बारि बारि बागानाव मोननाय जेरै गंगार दुनिया या दुन्दिया नै बैफोरखौ होनानैहाय गोथाव जायोमोन आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ नोंथां बेनोमोन आरो नोंथां नोंथाङाबो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जोंनि बर' ट्रेडिसनेल जाग्रा लोंग्रानि सायाव नोंथां औ
जाय जोङो बर'नि माखासे गुबै ओंख्रि होनोब्ला जोङो अनला आरो सबायाइखौ जों मिथिनो मोनो आरो बेजों लोगोसे मोन से ओंख्रि दंबावो जाय ओंख्रिया जाय ओंख्रिया जोङो माने खोनायोब्लानो नुयोब्लानो‌ बिसोरसो जायो होननाय जोङो मासे मिथिनो मोनो आरो गोबांहाय बेबायदि गिदिर गिदिर हटेलावहाय जोङो हमनानै ला जोङो बाजै हटेल ओ बे हटेला ओरैबायदि मुंदांखा जाय माने ओ मुंखौहाय खोनायोब्लानो माने गोथाव ओंख्रि मोनो होनना होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बे बे ओंख्रियानो जाहैबाय जोङो नारजिजों अमा। दायो ओं बेखौ माने साफ्रोमबो बर' जोंनि सुबुंफ्रा जानो लुबैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बे ओंख्रिया जाहैबाय ओरै बायदि मोनसे खेथि जाय खेथिया जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो खेथि मावबोनानै मोनबोनाय माखासे ओ मोनसे ओ मैगं जाय मैगंखौहाय बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बजबनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। बे खेथिखौ मावोब्ला जोंनि न'खरावबो माखासे गोनां जानाय जेरैहाय ओ न' लुनो थाखाय जोंनो दिरुंनि गोनांथि जायो। बे मैगंखौ गायोब्ला मा जायो जोङो दाननानै
ओ दस बार' दिननि थाखायहाय बा बिनि बांसिन दैयाव सोमनानै दोनोब्ला बे दंफांनि बिगुर खौ जोङो जिरनानै माखासे गोनां खामानियावहाय जोङो दुरुं बाहायनो थाखाय जोङो गोदो बर'फ्रा बेखौहाय जोङो मावबोनायखौ नुनो मोनबोदों आरो बेजों लोगोसे ओ बिनि बिलाइ बे बिलाइखौ खानानै सान्दांगा बा माखासे सिरि बा माखासे सानदांगायावहाय ओ फोराननानै बेखौहाय नारजि खालामनाय जायो। बे नारजिया ओरैबायदि गोथाव जायो जे जोङो मानि गोबां जोंनि दोरोङारि हाबाफ्रावहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरैहाय जोङो थैनाय समावहाय माखासे नेमखान्थि हिसाबै बे नारजि बिलाइखौहाय नारजि अरगारनाय होनोना नोंथां जेरैहाय थैयो सासे मानसि थैयोब्ला एबा बि आवहाय ओ नार्जि अरगारनाय हाबायावबो बाहायनाय जायो माने गोबां हाबाफ्रावनो बेखौहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बियो मोनसे ओ बर'नि असे दोरोङारि ओंख्रि जाय बे ओंख्रिखौहाय गुबुनफ्रा संनो रोङाबो जानो हागौ आरो। बे ओंख्रिखौहाय जोंनि ओ ओ माथ्र' जोंनि बर' सुबुं हारियाल' संनानै जानो रोंगौ होननानै जों ङो मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां औ। औ दा नोंथां ओ समाबो जाबाय जोंना अ माखासे सावरायनांगौ खोथाफोरखौ जोङो उनावहाय ओ लोगो मोनफिनोब्ला गुवारै सावरायनो मोनगोन होननानै नोंथांखौ आसा खालामनाय थाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों औ।